हेल' ओ नोंथाङा फ्रिमोन फ्रि दं नामा
औ औ आं फ्रियैनो दङ।
अ नोंथां जों माखासे खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं।
औ सावरायनो हागोन दे मा नोंथाङा मा मा मानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन?
आथिखालनि रां आरजिनायनि सायाव माने एसे सावरायनो सानदों माने जेनेबा आथिखालाव बोरै मानसिफ्रा गावनि न'खरखौ खुंङो बायदि रां आरजिनायनि सायाव रायल्लायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ औ आ जेनेबा जोङो न'खर खुंनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि माने राहाफोर लानो हायो जेरै माने न'खर खुंनो थाखाय जोंनि माखासे बिमा बिफाफोराथ' बांसिनानो आबादजों सोनारो नङा होमबा जोंनि गामि एरियायाव बेजों लोगोसे जिब जुनार फिसिनाय जि दानाय ओमफ्रायो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेफोरबो मोनसे आरो बेनि अनगायैबो माने जोङो साख ख्रि मावनानैबो माखासे गोबांफ्रा माने सोरबाया साख्रि मावो जायफ्रा साख्रि मोनो बिसोरो साख्रि मावनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो माने मा होनो जों फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो सोरबा बिदिबा दखान होनानै रां आरजिनायखौ नुयो गोबाङा माने सोरबा सोरबा गिदिर गिदिर बिजनेस माबाफोर मावनायफोरबो नुनो मोनो बे जों लोगोसे मैगं मैगंनि फालांगि खालामनाय मैगं बेफार खालामनाय बेफोरखौ बो जोंं नुनो मोनो नङा होमबा जेनेबा मैगं मैगं बे फार खालामनायावथ' जोंहा माने न' फोरावनो न' फोलावनो गायनानै लायो ओमफ्राय बेफोरखौ जों बाजार फोराव फानो
औ
नानै लानो मोनो आरो जायफोरा माने ओ- बि ओ- मैगं थाइगंखौ न'आव गाया बिसोरो माने बायस'नानैबो जायफोरा बायस ओयो बायस'नानै मान ख बिबांनि रांजों बायनानै लाबोनानै जबा थाव टाउन एबा सहफोराव फान फैयोब्लाथ' टाउन सहराव जेनेबा दामफोरा गोसासिन बेसेन गोसासिन मोननो हायोना बेफोराव फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेजों लोगोसे जोङो। माने जिब जुनार फिसिनायजोंबो रां खामायनाय एबा आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो जेनेबा गय गय गय बेफार खालामनायावबो जोङो माने गयनिफ्रायबो जों गोबां माने रां आरजिनानै माबानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जों गला दखान होनाय नुयो बे बेयाव माने जोङो दखान दखानफोराव जेनेबा जों मुवा बेसाद फानोब्लाथ' जोंहा एसेब्लाबो मुलाम्फा जाखायो बांसिन बिबांनियानो मुलाम्फा जायो बेनि अनगायैबो जोङो माने जि दानानैबो फान फाननायखौ गोबां नुनो मोन्दों ।आरो जि दा जिखौथ' जोङो एसे खम बेसेनावनो जोंहा दानायों सोंनायाव माने खस्थ' खस्थ'आ एसे बांसिन बांसिन थाङो ओमफ्राय जोङो खिन्थु रांखौबो गोबां गोबां ओ- माने आरजिनानै लानो हायो। मानो होनबा हाथायफोराव जों दख'ना गांसे फाननो थाङोब्ला जोङो न'आव दानाय दख'नाय गोबां दाम दं जेरै जों गांसेयावनो जिदाइन जिदाइननौ जि ओमफ्रायो आरो इन्दिफोरनियाथ' गोबां दामखौ जों नुनो मोनो इन्दिफोरनि जिनिया इन्दि फोरथ' गांसेयावनो उद खनाफोरा जि रोजा नैज रोजा गोबां गोबां माने दाम दाम मोनो आरो जों बे मोननो हायो बेफोरबो जोङो माने थांनानै थानायाव थाब्लाथ' जोङो थांनानै थानो हायाना न- जेरै गासिबो जोंनि फिसा फिसौ जोंनि जिउआव जेसेबां नांगौ जायो माने जोंनि थांनानै थानायखौ जिउखौ गोरलै खालामो। नो थाखाय जोंनि मा जायो रांखौ नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो रां आरजिनाय ज जोबोद गोनांथार होननानै सानो नोंथाङा मा बुङो।
ओ- जेनेबा आथिखालनि मुगायाव रां खामायनो होनबा बोरैबा नांगौनाय नायहरोबा एसे गोब्राब गोब्राबबो जायो बोरैबाबा एसे गोरलैबो आरोना हमना ला बै समाव गोदोनि समाव जेनेबा जेनेबा गुबुन जायगायाव जेनेबा मैगं थाइगं फानहैनो थाखायबो मोजां हान्था मेला खालामनो थाखायबो माने मोजां लामा सामा गैयामोन हान्थिनो थाखायबो मोजां गारि मथर गैयामोन नालाय। बे समाव आरो दानि मुगायाव जोंहा' गोबां नुनो मोनबाय। जेनेबा गोरलै जाबाय आरो ना।
दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो औ थानो जों
ओमफ्राय आरो जोदि आथिखालाव जोंनि लकेल ओरैनो गामि ओनसोलनि नखुन गामि ओनसोलनि जेनेबा आदैमादैमोना बोरै जेनेबा न'आव दाउ अमा फिसिनानैबो जे गोबां फैसा रां आरजिनो हायो। आरो जेरै न'आव बिदिनो ना फिसिनाय दाउ अमा फिनाय फिनाय आरो मैगं थाइगं गायनानैबो जेनेबा बाजाराव फाननानैबो जों फैसा खामायनायखौ गोबां नुनो मोनो। माने आथिखालनि मुगायाव आरो हमना ला जेरै गय द गय बिदिनो गोबां मैगं थाइगं गायनानै जेनेबा माइ सायखौबो फानो ना बयबो न'आव
औ औ माइयाबोथ' दा आथिखालाव बांसिन बांसिन दाम गोसासिन जाबाय मानो होनोब्ला जोंना आसाम माव माने जोंनि जोंनियाव बर'फोरनियाव बांसिनानो बयहाबो न'खर न'खर आबाद मावनायखौ खेथि नायखौ नुनो मोनखायो आरो जोङो मा मा खालामनो हायो जायफोरा गोरिब गुनद्रा जाय फोरफोरा लेखा रोङा बिसोरथ' हाजिरा मावनानैबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा मानो होनबा दानि दानि दिनाव सानसेयावनो जोङो बाजौ गाहामसिम जेनेबा आलि खोनाय जेनेबा दुब्लिनि खामानि आरो बेफोराव जोङो गा ओ बाजौ बाजौ ब्रैजौ बिदि रां मोनो ओमफ्राय माइ गायनाय मानाय बेफोरनिफ्रायबोथ' जोङो हाजिरा मोनो। मोननो हायो बेफोरो माने बेफोरनिफ्रायबो जों माखासे माने सहाय मोनो।
ओम नंगौ नंगौ।
बुंबावदो नोंथां
ओ नोंथाङा माखासे बुंलां बेखौहाय जेनेबा हमना ला ओम रां आरजिनायाबोथ' बारा गोब्राबानो नङा आथिखालाव जेनेबा नों गावनो खस्थ' खालामनानै खामायनो रोंनांगोन। जेरै हमना ला नों नोंथांङा बुंबाय सानसेयावनो बाजौ गुजौसिम गुजौसिम जोङो मोननो हायो। सानसेयावनो बेफोरो जाबाय दैलि खस्थ' गाव खस्थ' स्थ' खालामनायनि सायाव सोनारो आरो ना रां खामायनाया दा माखासे जेनेबा हमना ला दुखान जों गोबां जेनेबा हमना ला न'फ्रावनो गेलामाल दखान दखानफोर होनानै साहा दखान बिदिनो आरो बेलासिफ्राव मैगं थाइगं बाजारफ्राव फाननानैबो गोबां माने फिसा फिसौ नांगौखौ सुफुंनो हायो रां आरजिनानै। नै
औ
आरो दानि मुगायावथ' गोबां आरो माखासे जेनेबा रां खामायनो थाखायबा गोबां गोबां जेनेबा बेलेग बेलेग रोखोमनि रां खामायनो हायो जेनेबा
माने जोंनि गामि एरियायावथ' बांसिन बेफोरबायदिनो दाउ दान्नानै फाननाय अमा दाननानै फाननाय अमानि बेफारि बेफोर खौनो जों बांसिन नुनो मोनो नङा होनबा लोगो? ओमफ्रायो बेजों लोगोसे ओम बेजों जों लोगोसे जोङो मा माने फिसा फिसौ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों गासिबो रांजों आरजियो बे ओमफ्राय यो‌ जोंनि जेनेबा नांगौ फरायनायावनो होन ओमफ्रायो‌ जोंनि जानाय लोंनाय नांगौआनो होन बेफोरखौ जोङो रां आरजिखांनायनि उनावसो जोङो सुफुंनो हायो नङा होनबा?
नंगौ।
उ बुंबावदो नोंथाङा माखासे सोमोन्दै
ओम रां आरजिनायाव जेनेबा हमना ला आथिखालाव ओरैनो फिसा फिसौखौ जेनेबा दा अमा फिसिनायखौ बुंबायानो खिन्थु जों माखासे जेनेबा हमना ला बुरजा रां खामायनो थाखायथ' जों गोबां खस्थ' खालामनांगोन जेरै जेनेबा मैगं थाइगं बुरजा बायस'ला लानानै जोङो बाजाराव फाननो रोंनांगोन जेनेबा गोजान जायगायाव साप्लाय खालामनो रोंनांगोन। मानोना जों बे गामि ओनसोलाव फाननानैल' जों रां बुरजा रां खामायनो हानाय नङा।
औ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम माने मा माबानोबो हरनो थाखायबो जोंहा दानि दिनावथ' गोबां गारि मथर जोंहा गोदोनि बायदि मोसौ गारि माबा गारियाव लानानै गोबाव सम लानाय नंला मानो होनबा दानि दिनाव माने मैगंफोरा मुवा मैगंफोरा माने थाब गाज्रि जानो नागिरदों मै नि फालांगिफोराव आरो बेखौ जों गारि मथराव गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबाथ जोङो बांद्राय सम लायाना गारि मथरजों थांङोब्ला अब्ला नसथ' जा जायालासे जोङो माने थाब थाब माबानो हायो आरो बेनि अनगायैबो आं सानो माखासे बागानफोर खालामबाबो माने जेरै थालिर बागानफोर लेबु बागानफोर फाथै बागानफोर बेफोरनि फ्रायबो गोबां रां आरजियो बेथ' जाबाय जोंनि खेथि बाथिनिफ्राय मोननो हानाय आरो जों माखासे जेरै बिजेनेस गुबुन रोखोमनिबा जोङो माने ट्रान्सपर्टेसनखौनो बुंनो हायो जेरै जोङो जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जेनेबा आसामनि बाहेरायाव जेनेबा जों मुवा बेसाद हल' जोंनि जेनेबा गंसे गारि जेनेबा जोंनिआव ट्राक ट्राकखौनो हमनानै लांबाय जोङो बे गंसे गारिनिफ्राय जोङो जेनेबा ओ जिबा रोजानि थाव सोयोबाबो जोङो ओ गुवाहाटीनिफ्रायनो हमनानै लादो जेनेबा अरुणाचलसिम स लांनायाव जोंहा ब्रैजिबा बाजि राहा रां गाहाम मोननो हायो आर्जिना लानो हायो न नङा होनबा बेथ जाबाय ओमफ्रायो
बेनि अनगायैबो जोङो गोबां जेनेबा दखानफोर होनाय नुयो जेराव जोंङो दख'ना फानो दख'नानि गला गोबां रोखोमनि गलाबो होनाय नुयो आरो
दा नोंथाङाथ जेनेबा होनबाय ट्रानस खालामनायनि होनोब जेनेबा गुबुन जायगायाव खालामनायनि जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दा जों माखौ नांगोन गुबुन जााबसे जायगायाव जुदि जोङो ओ जेनेबा हमना ला मुवा बेसाद हैनोबा जों मा खालामनांगोन बै दाबसे जायगायाव हमना ला जों जोंनाव जे मैगं दङ बिसिरनाव गैया अब्ला जों बेखौ बांसिन नोजोर होनानै जोङो लांनो रोंनांगोन माने गुबुन जेनेबा गुबुननाव मा गैया माया गोनांथि दङ बेफोरखौ नायनानै माने जोंङो नायनानै जेनेबा गोनांथिखौ नायनानै जोंङो खालामनांगोन माने
औ जोंङो माखासे माखासेफोरखौ माने माखासे से गोजान जायगायाव कम्पानिफोराव मावहैनानैबो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायै माने माखासेया जोंनिया साख्रिबो मावो जेनेबा गोबां रोखोमनि साख्रिफोर बेफोरबो जेरावबो खस्थ आथ दंखायो खिन थु जों जेनेबा साख्रिनिफ्राय माने एसे माने साख्रि मावोबा माने माने जों जोंहा मानलि माने दानावनो दान मोनोनालाय जोंहा बांसिन सहाय जायो ओमफ्राय जों माखासे जेनेबा जोंनि जेनेबा हाजिरा माजिरा मावनाय अखम्बा मोनो अखम्बा मोना बेयाव जोंङो मालाबा मालाबा खस्थ जायोना जोंहा जेनेबा रांखौथ जोंनो नांबाय थागौ जायो खिन्थु मालाबा लाबा समाव खामानि मोनो मालाबा समाव खामानि मोना बिदिनो कम्पानिफोराव मावहैबाबो गोबां खस्थ‌दं नङा होनबा नाथाय खस्थ'जों लोगोसे जों थांनानै थानो थाखायथ मोनसे नङा मोनसे राहा जोङो आजावनानै लाखानांगोन जोंनि जिउखौ गोरलै खालामनो थाखायथ' जोंनो राङा नांथारगौ ना मा बुङो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथांआथ' गोबां माखासे खोथा बुंलांखांबाय जेनबा बोरै खामायो माखासेफ्रा गावनि रोंगौथिजों साख्रि मावनायनि फैसा खामायो आथिखालनि मुगायाव जेनेबा आरो जोंनि गामिनि बर' आइजोफोरा माखासे जेनेबा आदै मादैमोनबाबो गावनि फिसा फिसा नांगौ सुफुंनो थाखाय जेरै दाउ अमा फिसिनानै बेबायदिनो आथिखालनि मुगायाव बेबायदिनो फिसा फिसौ खामानि मावनांगौ बिदिनो गोबां खामानि रां आरजिनो हायो माने एसे गोरलै नुहुरनो माने आथिखालाव गोरलै आरो गावनि खस्थजों जोंङो खामायनो हायो खस्थ आरो गावनि एसे साननायफोरखौ मोजां साननानै बै मा मावनांगौ मा मावनांगौ बेखौ साननानै आरामसे जोङो रांं आरजिनो हायो
माने जोङो बांसिन सरखार जोंथ जेनेबा सरकारि साख्रि मोननाया एसेबां माने गोरलै नङा माने गोबां माने बादायलायनाय जायो गोबां नारा नाथाथनि गेजेरजोंसो मोनो नालाय जों माखासे जों ओ गावब गावनो अन माने बिजनेस खालामनानै लायोबा जेरै जों रेस्टुरेन्टफोर फिसा रेस्टुरेन्ट खुलिबाबो दानि दिनाव गोबां माने मुलाम्फा मोननो हायो रेस्टुरेन्टफोरनिफ्राय बेनि अनगायै ओ जोङो जेनेबा कम्पिउटार दकान बा हार्दउवेरनि द खानफोर बेफोरबो माने माने बेफोरबो मोजां मोजां हा थाय दंना जेनेबा बेफोरो सानफ्रामबोनि नांगौआव औ
ओ जोंना टाइमाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै खोमा ।
औ दे गोजोन्थों ।
ओ गोजोनथों ।